औ खोनादों नोंथां।
होब्ला ओ दा आं फन हरनायनि जाहोनखौ बुंनोसै आरो। आं जि आयदानिस याव रायलायनो होननानै। सावरायनो होन्नानै फन हर दोंमोन बे आयदायानो जाहैबाय जेनेबा ओ जोंनि ओनसोलाव बा नोंथांमोननि ओनसोलाव गोदो गोदो गोदाय दैमाबैसा रायजो खुङोमोन। ओ जोंनि हारियाबा ओ सुबुंफोरा आरो दा माबैसा खुङो जेनेबा ओ माबायसा रायजो खुङो दा मा सोलायनाय फैखो जेनेबा बेनि सायाव एसे सावरायनो आं साननानै फन हरनाय जादोंमोन आरो।
अ सावरायजागोन नों थां सावराय जागोन।
अ अब्ला दा नोंथाङा एसे बुंग्रोदो नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव नोंथाङा मा नुबोखो उन्दैनिफ्राय जेनेबा गोदो गोदाय माबायसा रायजो जायोमोन दा आरो माबाय सा रायजो जागासिनो दं नोंथाङा मा सोलायनाय नुदों एसे बुंनो हागोन नामा?
अ गिबियावनो आं गामिनि बागै बुंग्रोनोसै।
औ
बे जोंनि जिथु गामि गामिया माने गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय मानसिनि न'खरफोर फैयै फैयैसो ज' जानानैसो मोनसे गामि जानाय आरो।
आतसा आतसा
औ बे माने गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै ज' जाफैनाय बेनिफ्राय जेब्ला जोंनि गामिनि न'खरफोरा फार्स्ट गिबि गिबियाव जेब्ला फैजेनोमोन।
उ औ
अ अब्ला माने गामिया फुरा हाग्राजोंनो बेंखन जानायमोन।
औ औ
ओमफ्राय न' बांफोरा एसे मोजां गैयामोन। मानसिफ्रा गासैबो बे थुरि आरो औवाजोंनो न' लुयोमोन। बेनि उनाव बे गामिनि जिथु खेथि मावनाय हा आबाद आबाद मावनाय हा बेफोरबो जोबोर खममोन आरो माने गासिबो हा हाग्रा बंग्राजोंनो बेंजोबनायमोन।
औ औ औ आतसा आसा औ
बेनिफ्राय दा जेनेबा मानसिफोरा गोबां गोदोनिख्रुइ आवगायलांगासिनो दङ। जाय समाव जों जिबायदि थासारिखौ नुबोदोंमोन
उम।
थासारिजों दानिजों जुदि नायनो थाङोब्ला अख्रां आरो हानि समान - नुनो मोनगोन आरो।
उम उम।
गोदो जोंनि गामियाव थिंनि न'खौनो आ आसि थुनानै नोंथाङा साननो हायोमोन आरो।
औ।
खिन्थु दानि जिथु जुग बेयाव माने बैफोर न'फोरा गासैबो बिल्डिंनिसो महर लानो हमलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। ओरैनो नोंथांमोननि जों माबायदि नोंथां नोंसोरनि गामिफोराव गामि ओनसोलफोराव। मानसिफोरनि रायजो जानायफोरा।
ओ जोंनि ओनसोलाव ओ जेन'बा गोदो बेबायदिनोमोन आरो जोंनि ओन सोलाबो गोदो गोबां हाग्रा जो बुंफुंनायमोन आरो बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा बांसिन दंमोन आरो गारि मथ थर बिदि गैयामोन आरो। फारसेथिं हान हान्थामेलानि राहायाबो एसेबां मोजां नङामोन जेनेबा लामाफोरा गुसेब गुसेब गोजौ गाहाय ओ माने पाक्काजों बानायनाय नोंङामोन आरो लामाफोरा। हान्थिनो मानोबो माने मोजां नङामोन बारा एसे। एनिफ्राय ओ मानसि फोराबो बांसिनानो आबाद मावनानैनो जेनेबा रायजो जायोमोन आरोना।
औ।
ओमफ्राय आथिखालाव गोबां सोलायबाय। आं नुनो मोनदों जेनेबा आथिखालाव ओ जेनेबा हान्थामेलानि राहाफोरा मोजां जाबाय आरो लामाफोरा जोबोद मोजां जाबाय। आरो फारसेथिं हाग्रा बंग्राया जोबबोनो हमबाय माने। बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा माने गोबां दानफाय जाबाय जोबस्रांबाय बिदि आरो सुबुं अनजिमाबो बांबाय नालाय बेनि जाहोनावबो बेनिफ्राय बिदिनो ओ आबाद मावनायफोराबो एसे खमिबो लांदों बुंनो थाङबा गोद दोननिसाय
औ
आरो सोरबा सोरबा ओ बिदिनो बेफार फालांगियाव हाबबाय। ओ बा बिदिनो साख्रि साख्रिफोर मावबाय। दा सोरबा सोरबा ओ बिदि आरो गोबां सो नाय नुदों जेनेबा गोदो साइकेलफोरजोंनो दावबायोमोन। बा आथिंजोंनो दावबायोमोन दानिया गारि मथ टर फैबाय जेनेबा बाइक स्कुटि ओमफ्राय साखा खब्रैबो गोबां लायो दानिया लास बे मानसिफोरा
औ
बेबायदिनो गोबां सोलायनाय फैबाय आरो माने
औ औ नंगौ नोंथां।
बेफार फालांगि होयो दानिया जानायनि लोंनायनि सि जोमनि ओ बा बायदिसिना न' लुनायाव ओ नांनाय आगजु हार्डवेरफोरनि बा बायदिसिना दखान होनानै जेनेबा जिउ खुंनायफोरखो आङो दा नुनो मोनदों आरो ओमफ्राय गोदो माने आबादजों लोगोसे माबा मोसौ बोरमा फिसिनाय माने जिब जुनार फिसिनाया बांसिनमोन आरो अमा अमा फिसिनाय एनिफ्राय बे जौ संनायखौबो आं नुनो मोनोमोन जौ फाननायखौ गोदो दा एटसे नोआरो जोंनि ओनसोलाव माने जौ फाननाया बे जोंनि जेराव जों नि ओ दोरोङारि जौ जुमाय गिसिनि ओमफ्राय जौ गोरान बेफोरखौ आरोना ओ दा इनिफ्राय नोंथांमोननिथिं आरो माबैसाबाव एसे बुंनो हागोन नामा जेनेबा नोंथांमोननिथिंबो बेबाददिनो गोदो जिब जुनारफोरखौ बांसिन फिसियोमोन नामा बेनिफ्राय बे ओ मा होनो जौ संनायफोरा नोंथांमोननि थिंबो जायोन नामा गोद
ओरैनोथ नोंथाङा आं एसे उन्दै समनिफ्रायनो जोंनियाव जौ संनायखौ नुनो मोनाखै माने जोंनियाव रायजोनि आयेनाव लिरखानाय दङ आरो। जाय मानसि जौ सङो बे मानसिया बा रोजा रांनि फाइन होनांगौ जायो।
औ औ।
बेनिफ्राय आरो जाय मानसिया बेखौ मोनथिनानै खिन्थायो। बे मानसिनो बे रांखौ बान था होनाय जायो आरो। जोंनियाव। बेनिखायनो जौ संनायफोरा एसे खम। जायनि थाखाय जानो हागौ एसे साख्रि लानाय बा ओ बे बाहेरायाव बेफार फालांगि मावहैाय एसे सेंग्रा फ्राव सेंग्रा मानसिफोरखौबो नुनो मोनो आरो बे लोंला जाला बेफोराव एसे खम नुनो मोनो। जानांगौ बेयो आ गोदोनि जिथु गामिनि गेदेर गोलाव जोंनि बोराइ बेन्थ। आबै आबौमोना मोजां बाथ्राखौनो सानना गालांखादोंमोन जानोहागौ। बेनि थाखायनो दिनै जों बेफोरखौ एसे मोजां लामायाव नुनो मोनो आरो।
औ औ आतसा। ओमफ्राय नोंथांनि माने नोंथांमोननि ओनसोलाव बे फोरबो फालिनाय बा बैसागु फोरबो फालिनायफोरखौ लानानै जेनै गोदोनि जों दानि जों नोंथाङा मा फाराग नुनो मोनो? गोदो माबायसायै जेनेबा एबा बैसागु हौवाफोरखौ फालियोमोन माने फोरबो। आरो दा माबायस जेनेबा फालिनायखौ नुनो मोनो।
गोबां गोबां सोलायनायखौ नुनो मोन्दों नोंथां। बे जाहैबाय गोदो जिथु जोंनि बाथौ थानसालि बेयावहाय गोदो बे बोलि होनायफोरा दंमोन आरो जायखौ जों दानि दानि जुगाव जायखौ जों बिबार बावनानै बुद मुग बावनानैनो जायखौ जों हगार हरनाय जायो दानिया बे फुजाखौ जोङो बेफोरजोंनो हगार हरनाय जायो। किन्तु आगोलाव जों एसे उन्दै सममोन अब्लानिया बै समाव आङो बिदि फारौ बिर होनाय ओमबा बोरमा दाननाय बेफोरखौ नुदोंमोन आरो जे गोबां सोलायबोबाय दानि जुगाव माने ओरैनो नोंथांमोननिजों बेफोरबायाददि बे जोंनि फुजा होनाय बा मोदाय गारहैनाय बेफोरो माबादिमोन एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ नोंथां हागोन माने जोंनि ओनसोल थिं बुंनो थाङोब्ला आङो बेबादि बोलि होनाय बा बिदि जिब जुनार हाथारनायखौ आङो हाथारनानै माने फुजा होनायखौ आं नुवाखै आरो बिदिना
औ औ
ओ आं नुनो मोनाखै बाखि खि एनिफ्राय बैसागु फोरबो फालिनायफोरा जेनेबा गोदोनि साय एसे खमसिन जादों माने गोदो माने बांसिन गाजा गोमजायै फालियोमोन आरो। बांसिन रंजायोमोन ओमफ्राय आ थिखालाव एसे खमायबाय माने आथिखालाव गावबागाव बांसिन जाबाय जेनेबा आरो सोलाबि मानसिफोरा बिदिनो
औ औ
गावबा गाव खामानियाव बेस्थ' बा बिजि थाग्रा जा बाय बारा सोलाबला रायजोआव ओंखारनो बिदि खौ आं नुनो मोनदों आरो जोंनिथि जाय माने जोंनि थिंजाय एसे ओ टाउन एरिया जानाय बायसा जालांदों आरो ओन
औ औ
थ' माने गामियानोमोन फुरा गामि ओनसोलमोन ओमफाय आथिखालाव एसे सोलायबाय बिदि ओ टाउन बा सोहोरनि ला लामायाव लालांबाय आरो जोंनि ओनसो ला औ औ ओमफाय नोंथांमोननि ओजोंहाय जेनेबा माबायसा दा ओनसोला नोंथांमो जोंनिया जेनेबा गामि गामियारि ना सोहोर जाहांनाय
जोंनिया नोंथां दाबो गामियारियानो खिन्थु मानसि मानसि फोरनि जिथु थानाय आखुफोरा एसे सोहोरनि आ आखुफोरा हाबनो हमबाय आरो गामिबाबो
आतसा आतसा
औ ओमफ्राय नोंथां आं ओम दानि जुगाव मोनसे ओम रायजो जानायनि बेलायाव बुंनो सानदों आरो ना बे माने गोदोनि दिनाव जिथु बे मोनसे न'खरजों गुबुन मोनसे न'खरजों जिथु लांलाय लाबोलाय बा दाहार लानाय बेफोरबादि सो सोलियोमोन ना
उम उम
बेफोरखौ दानि जुगाव जोबोर खम नुनो मोनो आरो नोंथां हेफाजाब होलायनाय गुबुन मोनसे न'खरखौ हे हेफाजाब होलायनाय गैथ'यैयाव नांथ'गौ बेफोरखौ जोबोद खम नुनो मोनो नोंथां ओरैनो नोंसोरनिथिं बेफोरखौ नुनो मोननो ना मोना
जोंनिथिंबो नोंथां बेफोरो जोबोद खम जाबाय आथि खालाव माने आथिखालाव जोंनि हारियाव माने बेफोरो गैलानो बुंजायो जेनेबा जोंनि ओनसोलावबो बे एखेआनो नोंथां औ आथि खालाव बारा इदि। हेफाजाब होलायनाय गैला गावजों गाव।
नोंथां जोंनिया समाबो जानानै फैबायमोन नामा?
औ नोंथां जोंना जाबायमोन बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै होनबा नोंथां दे गोजोन्थों औ।